हेलौ।
हेलौ, औ नोंथां।
अ नोंथां खोनादो ना?
औ औ खोनादों। औ नों
मोजाङै स्पस्त' ओ जोङो दिनै सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदों।
अ अ जागोन दे नोंथां जागोन दे। औ नोंथां खोनादों दे देलाय।
बुङोब्ला दिनैनि सोलों आबो आगोल औ माबाफोर उसुबिदा नुदों। माबाफोर फाराग नुदों नामा?
अ फारागनि सोमोन्दै रायज्लायोमोन नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेलौ औ औ नोंथां आं बुंदोंमोन जे ओ सोलों थाइनि फारागथिनि सोमोन्दै बुङोब्ला गिबियावनो फैयो जोंना सिगांनि सोलोंथाइयाव जोंना गुबैयै ओ ट्रेडिसनेल जि सोलोंथाइ बियो खोब गोनोखोआरि जुक्टिबिद्दा गैयि आरो आथिखालनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गोनोखोआरि मुगाजों बुंफबनाय सोलोंथाइ नङा होनब्ला गोदान गोदान ओ जि जुक्ति जायखौ जों बाहायो। मबाइलनिफ्राय लानानै जानबुं औ औ आदब खायदा बेलाफोराव औ औ बेफोर गासैखौबो नायोब्ला माने सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां फारागथिफोर सोमजियो आरो नोंथां नङा होमबा
नों
बेफोरनिफ्राय आगोलनि मोन आ दिनैनि
औ औ
हेलौ,
औ खोनादों नोंथां
हेलौ,
औ खोनादों नोंथां आगोलनि सोलोंथाइया साबसिनमोन होननानै बुङोब्ला आं सानो ओ बोथोरजों ओलोगोसे जा जोंनि जि सोलिथाय बेजों लोगोसे नायोब्ला औ नोंथांना नेटवर्क गोबां प्रब्लेम जादों बायदि मोनदों आं हेलौ, हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथा खोनादोंना? हेलौ,